हेल'?
अ खोनादोंनाा नोंथां?
अ खोनादों।
अ नोंथांङा दा मा मावगासिनो।
दा आंङो नै ओरैनो दं दंनायालाय।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नों।
ओंखामा फुंनि जाखांबाय।
अ आंहा बिदि ओरैनो फ्रि दंफैयोब्ला जोंङो? फुख्रिफोराव ना हगारनानै माबायदि रां आरजिनो हायो बा माबायदि जोंङो नाफोरखौ हगारनांगौ बेनि सायाव फंनैसो खोथा रायल्लायोनो नामा नोंथां।
अ रायलायजायो। रायलायजागोन दे।
औ अब्ला आं एसे जागायना होनोसै नंङा होनबा नोंथां।
औ दे जाबाय दे।
औ जोंनिया माने बर'फ्राथ' जोंङो गोदोनिफ्रायनो। न'खरफ्रोमबो जोंनियावहाय फख्रिफ्राथ' थाखायो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ
आरो जोंङो बेबायदिनो ना हगारनानै जोंङो जाग्रा जायो आरो जोंङो माखासे बिदिनो रां खामायनो थाखाय जोंङो रां बा रांनि नांगौ समावहाय जोंङो। नाफोरखौ जोंङो फाननानैबो जोंङो रां मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंङो बायदि रोखोमनि जोंङो फुख्रिफोराव नाफोरखौ जों हगारनाय जायो आरो ना नोंथां। जेरैय गोबां रोखोमनि मुंफोरबो दं जोंनिया नाफोरा फख्रि हगारग्राया जेरै कमलखार गासखाब बाहु मिरगा बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दंङ। जोंङो आरो माखासे टेकनिकफोर थायो जोंनियावहाय ना हगारनायावबो जोंङो जेरै। गोबां रोखोमनि नाफोर थायो नालाय जेरै माखासे नाफफोरा जोंनिया सा सायावहाय जोंनिया आदारफोरखौ जायो आरो ना। आरो जोंनिया माखासे सिं सिङावहाय जोंनिया जायो आरो गेजेरफोरावहाय जोंनिया जायो माखासे नाफोरा जोंनिया हाग्रानि मैलाफोरखौ जायो। नाथाय माखासे नाफोरा जोंनिया हाब्रुआव थानानै हाब्रुनि मैलाफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
आरो बेबायदिनो जोंङो। माखासे बेबायदिनो जोंङ फुख्रियावहाय सान्दुंथ' नांङो नालाय नोंथां बेवहाय जोंङो माने ओरैबायदि खालामो आरोना। जोंङो दान्दा बा जोंङो माबा मोनसे होथेनानै जोंङो माखासे मेथेखाफोर होना दोननाय जायो आरो ना। ज बाखि जोंनिया नाफोरा माने सान्दुं थिं थिं जायोब्ला माने सायाफोर लानानै थानो हानाय बायदि जों नुनो मोननाय जायो। आरो जोंङो बेवहाय माखासे जिनाखि नाफोरा माने हाग्रानि मैला जाग्रा नैबेफोर नाफोरनि थाखाय जों माने गेजेर गेजेर औवा फ फोर गायना होनाय जायो आरो ना जोंना औवाफोर थुनानै दोनो आरो ना गोबां थायैनो बेवहाय जोंनिया मा जायो औवायावहाय माखासे दैनि मैला बा बेफोरो माने सिथाबना थायो जोंनिया नाफोरा माने नैबेखौहाय जानाय जायो आरोोना बेखौ जानानै थायो आरो जोङो नाफोरनो माखासे बेबायदिनो जोङो आदारफोरबो होनाय जायो जोङो जेरै जोंनियावथ' जोङो माइ गायनो गायो नालाय जोंनिया आायनि गुन्दैनिफ्रायबो एसे आलादासिन मोनसे ओंखारो जोंना बेफोरखौ जों माने जाय बुस्थुखौ जों अमानो होआ नैफोरखौ माने जोङो होनाय जायो आरोना आरो गुन्दैफोरखौबो होनाय जायो जोङो। बेबायदिनो जोङो आरो हायाव जा एम बेखौ थायोना नै बेफोरखौबो जों माने जावनानैहाय ओ हगारनाय जायो आरोना हगारनाय नाफोरनो माने जोङो जावनानै जानो थाखाय आदारखौ जोङो हानिफ्राय जावखांनानै गारनानै होनाय जायो आरो आरो जोंनिया माखासे दानियाथ' हाथाय बाजार बा गलाफोराव जोंनिया नानिबो माखासे दानाफोर जों मोननाय जायो जोङो माने नै जों माने बायना लाबोनानै जों होनाय जायो आरो ओ जोंनिया बेबायदिनो ओ बोसोरसे बा बोसोरनै गाहाम जोङो नाफोरखौ दोनोब्ला माने जोंनिया मासेयावनोहहाय जोंनिया नै केजि थाम केजि बा ब्रै केजि नै बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंना माखासे नाफोरख नाफोरा माने ना लाय ना जोंनिया माने हाथायफोराव जोंनिया बेसेनाबो एसे बारासिन जायो आरो जोंनिया ओ फुख्रियाव हगारनाय लकेल नाफोराबो माने एसे बेसेना बांसिन जायो आरो। जेरै जोंनिया आरो ओरैबायदि जायो जेरै जा गिदिर गिदिर नाफोर माने नै बिसोरनि बेसेना जोंनिया बांसिन जायो आरो ना हाथायफोराव। बा गला फानहैयो फानहरोबा माने ओमफ्राय एसे फिसा फिसा माने नै फनि बेसेनफ्रा माने एसे खम जायो आरो आरो ओ जोंनिया मोनसे ना दंबावो जेरै ओ ना थाइलेण्ड मागुरफोर दं आर ना नैबेफोरखौबो जोङो ओ एक्सट्रा हाखर जावनानै जोङो ओ हगारनाय जायो नोंथाङा ओ ना थाइलेण्ड बा मागुरफोरखौ माबोरै फिसियो बेखौ ओ मोनथियो नामा?
एसे एनै मिथियोै मिथिनायालाय मानसिफोर जेनेबा आंथ' सिगां हगारोमोन जोंनाबो ओमफ्राय दा बेखौ माने जाम्फैखौ माने फबनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनि थाखाय दा हगारनाय
अब्ला नोंथाङा ओ माबायदिहाय जेनेबा फिसियोब्ला मोजां जायो? ओ हाखर जावनायनिफ्राय लानानै बेवहाय माबायदि बेरा होनांगौ नै बेफोरनि सा बाखै एसे फोरमायना होदो।
जेनेबा माथावरिया मोजां नङाबाथ' थाइदेना जिबायदिखा। एसे दैजों माने बोहैलाङो आरो ना माबालाङो मानबायलाङो। बेनि थाखायनो माने बे मुरसि गुसुं गुसुं मोनोना हाथायाव
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बेखौ लायनानै माने आं सिगां फिसिनायाव माने सोंदोंमोन आरोना। मुरसिखौ लाबोनानै ओमफ्राय थादोंमोनबो थानायालाय ओमफ्राय माबा बरा थ' फिसिखायमोन आङो जेनेबा पनसासथासो फिसिदोंमोन आरो ना फनसासथा फिसिनायाव थाजोबदों थानायालाय ओमफ्राय जेनेबा फिसायावनो इदिनो अबबा आदार
औ औ ओ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनानाय जायासै नोंथां
औ
अ खोनाबाय खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय खोनाबाय
बिदिनो आदाराथ' माबासो जायो बिसोरो बिदिनो बिदिनो माबा दाना होयो इसिनि दानाव नालाय दा ओमफ्राय बिदिनो खानस्रिफोर जावनानै होयो। होयो एम्बुफोर बेफोरखौ बेदर माबायोबा जेनेबा बेदरफोर होयोबा बांसिन एसे देरनाया माबासिन जायो आरोना
औ औ आरो ओ नोंथां माने मा माखासे जोङो माने ब्रयलार बेबुफोरखौबो लाबोना होैनायखौ माने नुनों फोयो नोंथाङाबो बेबायदि होफैयो
आंबो होफैदोंमोन होफैनायालाय
औ
बिदिनो फिसखौ दानफेनानै हो होफैयो आरो ना। ओमफ्रायो बेजोंबो माखासे बिराद मोजां देरनायखौ नुदोंमोनदों आरोना बिदिनो
ओरैनो नोंथाङो बेसेबांसो जेनेबा साननानै ला बिदि आदार ओ ब्रयलारफोरनि ओ बेब'फोरखौ लाबोना होफैनाय बा दाना बायनायफोराव नोंथांनिया बेसेबांसो खरसाफोर थांनाय बायदि मोनो?
खरसायाथ' इदिनो बारााव थांनाय बायदि मोनाखै आङो जेनेबा बिदिनो हिसाब लानाय जायासै नालाय ना
औ औ औ
बिदिनो जेनबा ब्रयलार बिफोरावथ' बाललाय नालाय बिस थाखा त्रिस थाखा बिदिनो इ ओरैनो जेनेबा बारा थांद्राखै इयावबो
औ औ जेनेबा नोंथाङा बेैफोरबायदि बायनानै होफैनानै जेनेबा उनावहाय फाननानै जेनेब्रा ओ प्रफिटा बांसिन मोनदोंना ना लस जानाय बायदि मोनो नोंथाङा?
प्रफिटआथ' बांसिन जादों जेनेबा आंबोसे खस्थ' बानायबायमोन नालाय ना बिदिनो आंबो नायगेर दाउनि होबाय नालाय माखासे दानाफोरखौ न'नि न'नि माबाफ्राव जावलाबायनानै होबाय बिदिनो खारसिफोर माबा माबिफोर बिदियाव एसे माने लाब जादों आरो ना फाननानै मुलाम्फााय मोननाय बायदि मोनदों। मोजाङानो जादों जानायालाय फिसिनो हायोबालाय मोजां देरनायाबो एसे मोजां देरो आरोना मोजां माबा आपडा लायोबा
औ औ खस्थ' खालामनानै जुदि मावोब्ला प्रफिटआ फै ना नोंथां
औ औ औ फैयो
हाय बाजारावथ' आजिखालि एसे गिदिर गिदिर बा नै केिजि गाहाम जानायबा माने बेबायदिनो ब्रैजौ बा ब्रैजौ बाजि गाहाम लानायखौ जों नुनो मोनो माथो नोंथां।
औ औ जोंथिंबो बिदिनो आं बिदिनो
औ अब्ला माने जोङो नोंथाङा जुदि बाजिथा हगारनायावहाय ब्रैजिथायावहाय जुदि नै केजि जायोब्लाबोथ' जोंनिया गोबां जाहैयो नङा होमबा नोंदां
औ औ औ औ माखासे जाबायबो न'आव ओमफ्राय माखासेखौ फाननाय जाबाय आरो ना बिदिनो
औ औ
ओमफ्रायलाय मोजां मोनदों मोननायलाय प्रभिटखौ जेनेबा ना लाखिनानै जेनेबा आं एसेबां खरस थांदोंना बेनो बांसिन मोनदों आरो ना
जेनेबा मासे हिसाबाव लाखियोोन ना माबायदि सेरसा हिसाबाव लाखियो जेनेबा ना थायलेण्डखौ
मासे हिसाबाव लाखियो मासे हिसाबाव एसे माबाखौलाय साइज होननानै आरो ना साइजआ एसे फिसा साइसबा थायोबा ओमफ्राय एसे गिदिर साइसबा दस थाखा बिदि लायो आरो मासे हिसाबै मासे हिसाबै लाखिनाय जादोंमोन फ्रायानो बिदि मासे हिसाबसो नुखायो आरो ना
औ -औ
माबा फाननाय
अब्ला मानो होनना बेबो मोनसे गोरलै राहा आरोना नोंथां होमबा हगारनानै माब मागुरफोराबो आरो जोंनिया माखासे नुबावो जे ना जाफानि होननाय मोनसे रोखोम दं आरो ना
औ
बेबो माने जोंनिया मार्केटाव एसे गोबाङैनो सेल जानायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा आरो ना जाहानिखौ हगारोब्ला माने बियो बेनो इसिबां आदारबो होलायनांगौनि गोनांथि गैया बारा जोंनिया माने फुख्रि फिसा एसे जावनानै होबाबो माने बेवहाय आरो जोङो नुनो मोनो जेना जापानिया गोरलै गोरलैबाबो जोंनिया फिसा गोबां होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै मास मोनथामावनो जोंनिया प्र्रतेक मास मोनथाम मोनथामावनो माने ना फुवानखौ होबाय थायो आरोना नोंथां
औ
माने जोङो बे साननानै ला बिसथासो हगारफैबाबो माने बे जेनेबा साननानै ला मास मोनसेयाव बिदिनो बोसोर ससेयाव माने ओरैबायदि बुरजा जाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेनेबा फुख्रि गंसे जेनेबा ना जानाय बायदि नुनाय जायो आरो
अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय उननि जों माने मोजां मोनसे टपिक लानानै रायलायफिननोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां दे दे दे जागोन दे औ दे
औ